ओ खुलुमबाय नोंथाङा खोनादोंना औ ओ गोजोन बेलासिनि ओ गाहाम हामलायनाय बावहरबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन बेलासिनि गाहाम हलायनाय बावहरनाय जाबाय नोंथांनिसिम औ खोनादों नोंथां?
दा औ नोंथाङा दा ओरैनो ओ दङब्ला आङो दसे सम नोंथांजों रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथाङा रायज्लायनो हागोन
औ दं नोंथां।
औ नोंथांजों औ नोंथांजों आङो औ नोंथांजों आङो ओ आबाद मावनायनि सायाव जोंनि बर' सुबुंफोरा माबायदिहाय आबाद मावनानै जायो माखौहाय आबाद मावो आं बिनि सायाव नोंथांनो ओ ओ जि आंनि रोंगौथि बेखौ आङो नोंथांनि सायाव ओ नोंथांजों नोंथांजों ओ रायलायनो सानदों नोंथाङा होमब्ला खोनासंबानो जाबाय। खोनादों ना नोंथाङा? औ औ दा जोंना ओ आबाद आबाद मावनाय होनोब्ला ओ जोङो गोदोनि समफोरखौ ओ नायहरोब्ला ओ जोंना बर' सुबुंफोरा ओ हाग्राबारि एबा अरनबारि दानस्रांनानै ओ बेफोर जायगाफोरखौ ओ बर' सुबुंफोरा ओ ओ अरनबारिखौ दानस्रांना सावस्रांना बेफोरखौ ओ मावनानै ओ आबाद मावनानै जाबोदोंमोन आरो रायजो जाबोदोंमोन। ओ बेफोर औ औ बर' सुबुंफोरा ओ बै समाव आबाद मावनो थाखाय ओ आबाद मावनो थाख खाय बिसोरा जेबो राहा जेबो बिसोरो जेबो हासार बायदि मुलि बायदिखौ बिसोरो बाहायनो रोङाखैमोन एबा बाहायामोन आरो। बै समाव बिसोरो ओ मोसौनि खि जायखौ जोङो गोबोरखि बुङो ओ बे खौ बिथांमोना बाहायबोदोंमोन। नाथाय जोङो दा नुनो मोनो ओ दानि जुगनि ओ आबादारिफोरखौ जोङो नुनो ओ मोनो गोबां आबादारियानो ओ हाथाइनिफ्राय एबा बाजारफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनाय गोबां ओ हासार मुलिफोरखौ होनानै ओ जाग्रा जाग्रा मैगं थाइगं ओ फोरखौ बेफोरजों ओ थाबैनो गेदेर एबा मोजां खालामनाय जायो। ओ बिदिनो औ दा जोंना ओ बुंनो थाङोब्ला ओ आबादनि बेलायाव जोंना ओ माइ आबाद ओ जोंनि बर' सुबुंफोरा माइ आबाद बेसर आबाद आलु, पटल खा बेफोरखौ बांसिन मावनायखौ जोङो बर सुबुंफोरखौ नुनो मोनो आ रो दा जोंना गिबियावनो माइ आबादखौ मावनोब्ला गिबियावनो जोंना माइखौ जोङो माइखौ जावैनो थाखाय एबा खोथिया फोनो थाखाय बेखौ जोङो माइज्लि बुंनाय जायो माय बेखौ जों हो मोजाङै सायखना लानानै बिखौ दोननाय जायो आरो ओ माइ खोथिया फोनो थाखाय बेखौ दोननायनि उनाव जोङो जोंनि ओम जिहतु न नखराव थानाय मोसौ एबा मोसौजों जोङो मोसौ बलद मोसौजों नआव थानाय मोसौजों जोङो मोसौ दामब्राजों जोङो बेखौ नांगोलजों हालेवनानै हाखौ गुरै खालामनानै बेयाव दै सोनानै दंग एबा माबा दंग एबा नालानिफ्राय जोङो दै सोनानै हाखौ गुरै खालामनानै लाग्रोनाय जायो बिनि उनाव जोङो माइखौ सारनानै होनाय जायो औ नोंथाङा खोनाबाय थादोंब्ला सारनानै होनाय जायो बिनि उनाव जोङो ओ औ बिनि उनाव जोङो गोबाव समसिम थानानै जिहेथु जि माइ गायनाय माइखौ फोनाय बिनिफ्राय बेयाव ओ बेयाव ओ खिलिबोनाय जायो बियो
औ
खिलिबोनाय जायो माइआ खोथि थियाया जिखौ जों खोथिया बुंनाय जायो औ बे खिलिबोनायनि उनाव जोङो ओ बियो देरनायनि ओ उनाव एसे एसे देरनायनि उनाव जों बिखौ गिबियावनो जों आरो बाव गुबुन मोनसे हायाव जोङो हाल एवनानै मोसौजों नांगोलजों हाल एवनानै हाखौ गुरै खालामना लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव बेयाव दै सोनानै होनाय जे दंगफोरजों बिनि उनाव जोंङो खोथियाखौ फुनानै गुबुन दाबसे जायगायाव जेराव जों हाखौ गुरै खालामदों बेयाव जोङो सोना होनाय जायो बिनि उनाव जोङो खोथियाखौ फुखांनानै बेयाव गायनानै होनाय जायो बिनि उनाव आरोबाव गोबाव सम थानानै बियो जेब्ला देरो देरनानै ओ ओ खोथियानिफ्राय जोंहा माइ ओंखारो बियो माइ ओंखारनानै जेब्ला माइआ गोमोन जागोन अब्ला जोङो बिखौ हानानै हानायनि उनाव बिखौ जोङो आरोबाव फिन हाखांनानै नआव लाबोखांनायनि उनाव जोंङो फि आरो मोसौजों जोङो बेखौ गाग्लि होयो मोसौखौ बिनि उनाव बियो माइरं जायो। बेबायदिनो जोङो माइरंखौ माइखौ दिहुननाय जायो आरो बिनि उनाव जों माइनिफ्रायथ माइरं जायो नोंथ नोंथाङा बेखौ मिन्थिखागौ जानांगौ
औ नंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो जोंना माइनि आबादखौ मावनाय जायो आरो दा नोंथांखौ आङो सोंनो लुबैदों ओ नोंथाङा बेसरखौ बेसरखौ जोङो जे जेनिफ्राय जोङो थाव गुबै जिखौ जों जायो। ओ बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ मोजां नोंथां
औ बुंनायसाय नोंथाङा
बिदिनो बेसरखौबो जोंनि बरफोरा ओ खेथि खालामनाय जायो आरो नोंथां बेसर फोनो थाखायबो ओम मेसें बिदिनो दै दै राननाय जानांगोन आरो माइ माइ गाय खांनायनि उनावनो माइनि आबादा जोबखांनायनि उनावनो बेसर बेसर आबादखौ मावनाय जायो नोंथां इको फोनो थाखाय जोङो फार्स्टआवनो हाल एवनाय जायो ओमफ्राय हा हाया एसे रानखां मेसें बोथोराव मेसें बोथोरावसो जायो नालाय नोंथां हायाथ गोरान
औ नंगौ औ औ
हालेवग्रोना लानानै फार्स्टआवनो खाराय ग्रोना लानानै बिनि उनाव सामार हो होखांनानै आरो खनसे हा हाल एवनानै हाखौ हाखौ मोजाङै हालेवनानै ओ
औ
हाया गुरै जाजासिम हालेवनानै बिदिनो बेसरखौ बेसरखौ जोलै मोजांखौ जेनेबा औ बेसर बेगरखौ दोनखानाय जा जायो मोजांखौ ओ बेसरावथ ओ बबेबा समाव मोजांबो गाज्रिबो बिदि जायो। बिदिनो बेसरखौ आबाद खालामनो थाखाय जों बेसरखौ दोनखानाय जायो। बिदिनो खायसे खायसेया ओ फोनायनि सिगांनो हासार हासार सारखानाय जायो बायदिसिना दानि गोदान मुग हासारफोरखौ सारखानाय जायो नोंथां उम बिदिनो बेसर बिदिनो बेसरखौ फोबाय फोखांनायनि उनाव बिदिनो अखा फोर अखाफोर रोदोमो आ आरो अखा फोर मोनबा अखा हायोब्ला रो बेसरा मोजांसिन जायो बिदिनो अ अखा गैयाब्लाबो खायसे खायसेया दैनि सुबिदा खाथि थानायफोरा दैफोर सार
औ नंगौ औ नंगौ थारैनो
बिदिनो बेसरा देरबाय देरखांनायनि उनाव जेब्ला बिबार बारहाङो बि-बिबार बारहांनाय समावबो ओ बिबारनि बेसराव बिबार बारनायनि ओ मुलि होनाय जायो जों गोबां खौनो नुनो मोनो बिदि मुलि होनानै आबाद मावनायखौ आरो बिबार बारखांनायनि उनाव जेब्ला फिथाइ थायगोन बै बिदिनो बिदिनो बेसरा फिथाइ थायनानै जेब्ला मोनगोन मोननानै नआवनो खायसे खायसेयाथ‌ नआवनो नआवनो फुनानै नआवनो फुनानै गावाव खायफा खाय फाया नआव फु--ओम अ नआव फुनान नआव फुनो हास्ला औ नआव फुनो हासारिफोरा हाजिरा खामलाफोर होनानै बिदिनो सावरिफोर लिंनानै जमा फुनानै दोनथ फुनाय जायो बिदिनो खायसे खायसेया खायसे खायसेया ट्रेक्टरजों ट्रेक्टरजों नायो खायसेया मि सिन जों नायो बिदिनो दानि दानि जुगावथ गोबां मिस सिंफोर ओंखारबाय नाला
औ नंगौ औ नंगौ थारैनो
बिदिनो मार रा होनाय जायो आरो नोंथां औ
बेनिफ्राय ओ मारा होखांनायनि उनाव बेसर बेगर जिखौ बेखौ जोङो बेगरखौ माबोरैहाय ओ थाव गुबैयाव बानायो नोंथाङा बेखौ मिथिगौबा बुंनायसाय?
औ बेसरखौ बेसर बेगर खौ थाव गुबै बानायनो थाखा फ्राय ओ सुनानै फोरानग्रोनांगौ बिदि साफा फुनानै फोरानग्रोयो फोराननाय बिनि उनाव ओ मिंसिंफोर मिसिंङाव फोरेतनाय जायो आरो नोंथां
औ बेबायदिनो था थावबोबो जायो होब्ला औ दा होमब्ला नोंथां ओ नोंथाङाथ' बेसरनि बागै ओ बुंलांबायानो ओ होनब्ला दा ओ नोंथांनि न'आवबो बेसर एबा माइ गायो नामा?
औ बेसरखौथ' गायनाय जायो माइ गायग्रा बिदि हाबो गैया नालाय जोंहा माइखौ गायनाय जाया बेसर खौ बिदिनो ओ माब्लाबाफोर सोरबा जयै मावनो होननानै लोगो लाब्ला मावनाय जायो आरो आप बात बेसरनि आबादखौ खालामनाय जायो आरो नोंथां नोंथांआंहाबो बेसरनि आबाद माइनि आबाद मावनाय जायोनाम मावो नामा?
औ नंगौ ओ थारैनो नंगौ बियो सैथो जोंङा न'आव माइबो गायनाय जायो बेसरबो गायो आरो बेजों लोगोसे जोंङा ओ ओ जेरै जाग्रा ओ पटल लेस्रा ओ पटल लेस्रा जिंख जाहा बेफोरखौबो ओ गायनाय जायो आरो। दा जोंना बेफ फोरखौथ' ओ बेफोरो ओ गासैबो फिथाइयानोथ' एखे रोखोमनि बायदियानो मानो होनब्ला बिसोरनि ओ जि बिसोरनि ओ दालाय एबा बिसोरनि बिलाइ बेफोरो मा मानला लांनाय मानला लांग्रा ओ बिफोरनि बिलाइफोरा मानला लांग्रायानो गोजा एखे रोखोमनि बेनिखायनो जोङो बिफोरखौ गासैखौबो ओ मानला लांनानै गोजौआव फिथाइ थायहैनो थाखाय जोङो बिनि थाखाय जोङो औवा गायनानै ओ बिखौ बिनि थाखाय जोङो थानो थाखाय ओ फिथाइफोरा ओ थायहोनो थाखाय जों बेखौ ओ औवा होनानै गोजौआव जोङो ओ बेरा जिखौ जों बेरा होनो बिदि बानायनाय जायो आरो ओ बेजों लोगोसे जोंना ओ बेखौ मानलालां लांहोनो थाखाय गोजौसिम बेजों ओ बिनि गुदियाव दिरुं होनानै गोजोनसिम गोजौसिम लांनाय जायो आरो। दा बिदिनो जोङो ओ फिथाइफोरखौ ओ जाग्रा मैगं-थाइगंफोरखौ जोङो ओ गोरलैयैनो मोनजानो हायो। दा नोंथां ओ जोंना समाबो जाबाय ओ नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननायबो मोनबाय आबादफोरनि बागै। ओ होमब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां।
औ दे होमब्ला एसेनोसै।